खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ।
औ नोंथांखौ माने कल हरनायनि जाहोना जाबाय माने जोंङो हान्था मेलानि बागै माने दसे स सम सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय दा नोंथांङा सम होनो हागोन ना?
अ औ हागोन दे। औ नोंथानङा एसे बुंंग्रा जानाय आरो माबायदि रायलायगोन। औ।
औ औ। दा हान्था मेला होननानै बुङोब्ला गोदोनि आरो दानि हान्था मेलायाथ' माने जोबोद फारागथि जाबाय नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगो।
खोनादोंना
औ औ खोनांदों
माने गोदोनि समाव माने ओ हान्था मेला होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा मोसौ गारि साइकेल बेफोरबायदि ओ गराय गारि बे बेफोरबायदिनो मैदेर बेफोरबायदिया गोबां सोलियोमोन होननानै जों खोनायो आरो
औ
नाथाय दिनैनि मुगायाव माने दिनैनि हान्था मेलाया जाहैबाय कार बाइक ट्रेन जोंहा दा माने अख्रां जाहाज ओ बेनिफ्राय दैनि जाहाज बेफोरबायाददि माखासे बिथिंङा माने हान्था मेलायाव सोलायबाय आरो
औ औ
दिनैनि दिनैनि मुगायाव माने नोंङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय माने गोबां समनि माने गोनांथि जाला दानिया माने नों बबा बबेबा जायगायाव थांनोब्ला माने नों खम समनि गेजेरावनो थांनानै फोहैनो हायो।
अ अ
दिनैनि मुगायाव दा जोंहा माने अख्रांजों बिरलांनायबो माने जोंनियाव दिनैसिम माने हान्था मेलाया जाफैबाय होननानै जों मिथियो आरो जोंबो दावबाय खांबाय बेफोरबायदि माने अख्रां जाहाज बेफोरबायदियाव दा
अ
हान्था मेलानि खोथा बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जोंहा माने दानि जुगनि माने हान्था मेलाया माने माने जोबोद खम माने सम लायो माने जेसेबां हायो माने समखौ सेभ खालामदों आरो दिनैनि मुगानि माने
हानाया
औ औ नंगौ।
खोनादों ना नोंथाङा।
औ औ खोनादों।
औ। दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा बाइक गंसे लायोब्ला नों बबेबा मोनसे जायगायाव से घन्टा नै घन्टा बेबायदि सम लायोबा बेखौ जों जास्ट मोननैसो माने मिनिटनि गेजेरावनो माने जोङो बेयाव थांलाय फैलाय खालामनानै जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावनानै फोजोबनो हायो आरो।
औ औ औ।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा हान्था मेलाया मा मा बिथिङाव माने जोंखौ हेफाजाब खालामदों होनबा जोंहा गिबियावनो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा गोबां हेफाजाब होदों।
अ अ।
बेनि उनाव जोंहा रांखान्थि बिथिं जा जोंनि दिनैनि मुगानि माने रांखान्थि बिथिं जौगानायनि गुबै माने ओ जाहोना जाबाय जोंनि हान्था मेलानि राहा। नङा होनब्ला नोंथां?
अ अ नंगौ।
दा जोंहा रां माने सोलोंथाइयाव माबायदि हेफाजाब होदों होनना बुङोब्ला जोंहा
माने बे मुगायावहाय गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जोङो हान्थालानि गोनांथि आरो। बेफोरबायदिनो माने सोलोंथाइ खौ हान्था मेलानि गेजेरजों जों थांलाय फैलाय खालामनानै जोंनि लानो गोनां जा सोलोंथाइ बेखौ जोङो मोजाङै लानो हानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बे फोरबायदिनो रांखान्थि बिथिं होननानै बुङोब्ला ओनसोलाव ओंखारनाय माखासे मैगं थाइगं फिथाइ सामथाय बा जिखुनु बेखौ माने गुबुन मोनसे जागानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने लांलाय लाबोलाय खालामनानै जि जोंनि मोननो गोनां जा बेसेन बेखौ माने मोननो गुबुन जायगायाव माने फानहरनो दैथायहरनो माने हान्था मेलाया जोबोद हेफाजाब होदों आरो। दा बे बिथिंनिफ बिथिंनिफ फ्रायनो माने जोंनि गामि ओनसोलनियानो होन बा टाउन ओनसोलनियानो होन माने रांखान्थि बिथिं जौगानायनि गुबै माने आ राहा होननानै बुङोब्ला जोंहा हान्था मेलायानो होननानै जों बुंजायो। दा जोंहा मोनसे हा मोनसे हादोराव माने जोंहा दिनै माने गोबां माने जिराद एबा बुस्थुफोरनि माने गोनांथि जायो। दा जेरैबायदि जोंहा थावनि गोनां थि दा मायबा मोनसे जाग्रा जिराद मुलै मेडिसिन बेफोरनि गोनां थि जायो। बैफोर माने गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो दिनै माखासे जोंहा लैथोनि गेजेरजों माने जि जोंनि हान्था मेला दैनि राहा हान्था मेला जाहाज फोरनि गेजेरजों जोंहा माने लाबोनानै माने दिनै जोंनि हादोराव माने जोंनि सुबुंफोरनो माने होनो हादों।
बेफोरबायदिनो माने जोंहा अख्रां अख्रां जाहाजनि गेजेरजोंबो गोबां माने ओ बेफोरबायदि माखासे जिरादफोरखौ लाबोनानै माने जोंनि थांना थानायनि जि सुबिदा बेखौ माने गोरलै जादों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो हान्था मेलानि गेजेरजों।
औ औ नंगौ।
बे बि दा बे बिथिङावनो नोंथाङाबो नोंथांनि जि मोनदांथि। हान्था मेलानि सायाव बे हान्था मेलानि सायाव नोंथाङाबो एसे मोजाङै बेखेवना होयोबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो
औ औ नोंथां। ओ नोंथाङाथ‌ गोबां बाथ्रा बुंबोबाय ओ हान्था मेलानि सायाव। ओमफ्राय आंबो फंनैसो बुंनो सानदों आरो ओ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो। ओ जोंनि हान्था मेलायावथ दा गोबां माने जौगाबाय जेनेबा आग गोल जिबायदिमोन दाथ माने गोबां जौगानाय फैबाय आरो जों आगोलथ
औ
बेबायदि हान्था मेला माने मोननो थाङामोन जों बांसिनानो माने ओ नोंथाङा बुंबोखाबाय मोसौ गारिफोरजों बा साइकेलफोर बेफोरबायदि माने थाबायनानैसो बांसिन। फार्स्टआवथ माने थाबायनानैसो जोङो ओ खाथि खालायावनो माने माबानांगौ जायोमोन जेनेबा बांद्राय गोजान गोजानाव थांनो हाया आरो गोजान गोजानाव थांमोनब्लाबो जोङो माने ओ गोबां ओ सम लायोमोन आरो ना। बे बेबायदि हान्था मेला राहा गैयिनि थाखायनो ओमफ्राय दाथ जोंना बिदि हान्था मेलाया जौगानाय लोगो लोगोनो जों माने गोबां बिथिंनिफ्रायनो जोङो माने जौगानो हादों आरो ना। जोंनि औ हा जोंनि ओ जोंनि माबाया ओ सुबुं माहारिनि जौगानाय बा जोंनि हादोरफोरनि जौगानायनि मेन ओ जाहोनावबो जों ओ माने ओ हान्था मेलायाबो मोनसे ओ जाहोन आरो ना। जौगानायनि औ। बे हान्था मेलानिफ्रायनो जों फारसेनिफ्राय माने जौगानाया फैयो होननानै बुंनांगोन आरो ना। जोङो दा ओ नोंथाङा औ नोंथाङा बुंबोखाबाय दा जों ओ जोंनि रांखान्थिनि बिथिङाव जोङो जौगानाय जौगानाय होनोब्ला जोङो बे ओ हान्था मेलानि राहानिफ्रायसो जोङो दिनैसिम बेबायदि जौगानायखौ मोनफैनो हादों होननानै सानो आरो आङो। ओ औ ओ जोंथ जेनेब ओ बा गोबां ओ ओ रांखान्थिनि बेलायाव जेनेबा जोङो खायसे जोंनि दा जोंनि हादोराव गैया बा जोंनि रायजोआव गैयै बुस्थुफोरखौ जोङो गुबुननिफ्राय लायनांगौ जायोबा गुबुन गुबुननियाव गैयैखो जोङो ओ जोंनिफ्राय बिसोर लाङो बिदिनो माने लांलाय लाबोलाय खालामलायनायाव माने औ बेबायदि ओ लांलाय लांलाय खालामनो थाखाय जोंनियाव मोजां माने हान्था मेला राहा थानायनि थाखायनो जों दिनै माने ओ गोरलैयैनो ओ थांलाय फैलाय खालामनो हादों बा गावजों गाव ओ बुस्थुफोरखौ माने ओ‌ सोलायलायनो होन्नानै जोङो ओ बेबायदि रांखान्थि खौ माने जौगाहोनो हादों आरोना बे ओ रां औ जोंनि रांखान्थि जौगानायाव बेबो मोनसे जाहोन। ओ जोंनि दा गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जोङो खायसे बुस्थुफोरखौ लाबोदों। ओ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो ओ मेडिसिनसफोरानो जा बा मैगं थाइगंनो जा जोंनि जायगायाव जोंनि हादोराव जाय ओ मैगं थाइगं बा जोंनि हादोराव गैयै ओ मेडिसिनसफोरखौ जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय बेसेबा गोजान गोजान हादनिफ्राय लाबोनांगौ जायो बैफोरखौ जोङो ओ दैनि गेजेरजों नोंथाङा बुंबोखाबाय। जाहाजफोरनि गेजेरजों जों ओ दानिया गोरलैयैनो मोननो हायो। बा जोङो ओ अख्रां ओ अख्रां जाहाजजों जोङो गोरलैयैनो माने मोननो हायो आरोना। ओ जायखौ माने जोङो बोसोर बोसोर नांगौ बोसोर नाङा जेनेबा मास नांगौमोन जोंनो बैखौ जों माने ओ एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरावनो जों माने बे ओ अ अख्रां जाहाजफोरजों बा दैनि जाहाजफोरजों दै लामाफोरजों जों माने गोरलैयैनो मोननो हायो आरो दा बायदियाव
औ।
ओमफ्राय आरो बिदिनो दंबावो जेनेबा जों दा नोंथाङा बुंबोखाबाय स्कुलनि जोङो स्कुलनि बाथ्राखौबो जों आगोलथ स्कुलाव थाबायनानैसो थाङोमोन।
औ औ।
ओ‌ स्कुल स्कुलावबो जों थाबायनानैसो थाङो मोनबो दानियाथ' जोङो एभेलेबल माने नोंनो साइकेल नांगोन ना ना बाइक नांगोन ना दै नांगौ माने गासिबो थाजोबबो आरो ना फोरबो आरो ओम ओ बेफोरजों माने जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरोना आरो औ मा होनगोन बेखौ मथ आ बे अट फोराबो माने एभेलेबेल लामाया मोजां जानायनि थाखायनो माने जोंना गारिफोराव एभेलेबल आर ना नोङो माने जि नांगौ गासिबो बास नांगौे थेम नांगौ गासैखौबो माने नोङो ओ इजिलि मोननो हायो आरो। ओ‌ बेबो जोंनि थाखाय माने मोजां मोनसे औ। ओ जोंनि माने हान्था मेलाया मोजां जानायनि थाखायनो जों बे जोंनि थाखाय माने गोरलै जानानै फैदों आरो। बे बायदिनो ओ औ बे ओ बे बायदिनो जोंनि ओ दावबायनायनि थाखायबो जों ओ हान्था मेलाया माने मोजां जानांगौ। दा जोंनिया हान्था मेला मोजां जानायनि थाखायसो जोङो दा दावबायनोबो मोजां ओ जादों जेनेबा जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हादों। जेराव गोसो बेयावनो थांनो हादों। औ आगोल थ जेनेबा जोङो दावबायनो गोसोबाबो जों बे खाथि खाालायावनो दावबायनौ जायोमोन। बांद्राय बिदि हान्था मेलानि राहा गैयिनि थाखायनो जों माने खाथि खालायावनो ओ थांनांगौ जों थाङोब्ला मा आगोलनि दावबायनाया माबादिमोन आ फुरा गोजान एबा गोजाननिफ्राय जुदि नों दावायोब्ला बै मोनसे जायगायाव नोङो जायगाखौ गारनानै बै मोनसे जायगायाव नोङो माने न' लुयैनाय खाम लुयैनाय बेबायदिसो थायैखानांगौ जायोमोन आरोना। मानो होनबा थांलाय फैलायनि माने जेबो हान्था मेला राहा गैामोन नालाय जों गोसो बायदि फैफिननो होनबाबो फैफिननो हाया, थांनो होनबाबो थां हाया। बिनि थाखायनो माने जोङो ओ थानांगौ जायोमोन आरोना। ओ मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायोब्लाथाय माने बि जायगायावनो थाना गोबाव समनि थाखाय थानांगौ जायोमोन आरो। दा खिन्थु बि बिदि नंला आरोना नों गोसो बायदि जुदि नों दा दानो थाङोबा दानो थांनानै माने हरसेयावनो फैफिननोबो हायो बा सानसेयावनो फैफिननो हायो। बे बायदि जोंनि हान्था मेलाया बे बायदि माने लेबेलाव जौगाबोबाय आरो। ओ बे बायदिनो ओ बेबायदिनो गोबां दङ माने जोंनि ओ ओ हान्थामेला जौगानायनि थाखायनो माने दा जोंनि हादोरफोरा बा माने गासिबो फ्राय हादोरफोरानो जौगाबाबाय आरोना। बे हान्था मेलायानो जोंनि औ जोंनि हादोरफोरनि जौगानायनि माने मोनसे ओ मा होनगोन बिखौ मोनसे बिथिं आरोना बेनि माने मोनसे जाहोन आरोना। जोंनि हादोरफोरनि जौगानायनि ओ गेजेराव बेनो मोनसे मेन माबाया आरोना बेखौ लायो आरो बे हान्था मेलानि राहायानो। हानथामेला दा औ औ हान्था मेलानि राहा नंङाब्ला माने जोंङो गोबां बुस्थु फोरानो जोंनि थाखाय माने ओ गो गोब्राब जानानै फैगोन आरो जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायनो जाबा गाननाय जोमनाय बुस्थु फोर जोंङो जाय गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय ओ मैगं थाइगंङानो जा बा ओ माने गोबां बुस्थुफोर दंङ' आरो ना गारि गारिफोराबो दा खायसो जोंङो दा ओ ओ गुबुन हादरनिफ्राय लाबोयो जोंनियावबो जायखौ दिहुननो हाया बा जों ओ ओ खायसे जोंङो जोंनि एलपिजिफोरखौथ' जों गुबुन हादरनिफ्राय लाबोयो बांसिनानो जोंनियाव माने खम जायो खम मोनो गुबुन हादोरनिफ्राय जोङो बेंखौ लाबोनांगौ जायो बेबायदिनो जोंनिफ्रायबो खायसे बुस्थुखौ गुबुन हादराव लांङो बेबायदि माने गोबां लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरोना औ हेल'
माने समा एसे बावबाय ना